खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दा?
औ दायो जिरायनानै दं नोंथां।
औ औ होमबा जोङो एसे सोलोंथाइनि बागैनो सावरायनोसै नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
नोंथाङा एसे बे सोलोंथाइनि बागैनो फोरमायग्रोनो हादों जोंनो सोलोंथाइखौ मा मानो नांगौबा जोङो माबायदि माबायदि सोलोंथाइखौ जोङो लानाया गोनां। बेफोरनि बागै।
औ। नंगौ नोंथाङा जि टपिकखौ लादों बेयो जोंनि थाखाय जोबोद ओंथि गोनां। जोङो सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो बयबो मिथियो सोलोंथाइया मानसिनि जिउआव गोबां गोनांथि दं, आरो जाय जायनाव बियो सोलोंथाइ गैया बियो मा होनना बुंगोन बियो नुनानैबो खाना आरो जेनेबा जाय जाय मानसिया सोलोंथाइ गैया बियो नुनानैबो खानाबायसा आरो जेनेबा, मानो सोलों थाइ गैयाबा जेबो हाबायाव नोङो उदाय रोङा जेरै मेगन नुयि मानसिया जेरैबायसा असुबिदा थिग बदि बे थिग बेबायदिनो जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्ला मानसिया आ माने नुनानैबो नुनानैबो रोङि बायसा जाना थानो गोनां जायो आरो, सोलोंथाइया बेखायनो जोंनो सोलोंथाइखौबो नांगौ सोलोंथाइ गोग्गो सोलोंथाइ मोनोब्लासो जों जिउआव गोबां हाबा मावलांनो हायो जोंनि सोलोंथाइया दिनै जोंनि जुगाव औ दिनैनि बे मुगायाव सोलोंथाइखौ गारना जेबो मोनसेबो खामानि मावनो हाया आरो नोंथां।
नंगौ।
जों ज माने सिखारनायनिफ्रायनो लानानै जों दिनै निउस मिडियाफोराव द दिनै ससियेल मिडियाफ्राव गोबां खोथा मिथियो नङा होमबा
औ नंगौ
थिग बिदिनो नों जुदि सोलोंथाइ एसेबो रोङाब्ला नों जुदि फरायाखैनोबा नों दिनै बेफोराव ससियेल मिेडियाआव होनाय बाथ्राफोरखौ लिरनायफोरखौ नोङो एसेबो रायखांनो रोङाबा नोङो जिउआव जेबो खामानि गैया आरो मानोना दिनैनि जुगाव सोलोंथाइनि बा बादायलायनाय मुगायाव जोङो सोलोंथाइखौसो बेसेन होयो आरो सासे मानसि जानांगौबा जेरै न' गंसेया जेरै खुन्था गैया माने मुदा गैयाबा सुंथानो हाया, थिग बिदिबादिनो मानसि जाब सोलोंथाइ गैयाबा जिउआव जोङो माने जेबो थोंगोरै गसंनो हाया आरो।
औ।
बेखौ बुंनायनि ओंथिया बेनो जे जेनबा सोलोंथाइखौदि मानसिनि जिउआव नांथारगौ । आरो सोलोंथाइ गैयाबादि मानसिया
खाना जायो बे मोनसे बिदिन्थि आरो। आरो सोलोंथाइानो जोंनि ओ हाथियार बायसा जेरै- गंसे सिलाया, जेरै- ओ गुलि गैयाबा थिग ओम खामानि गैया, थिग बिदि बादिनो जों सासे मानसियाबो जुदि सोलों थाइ गैयाबा जिउआव जेबो खामानि गैया आरो बियो, मिनिंलेस आरो जेनेबा जिउआव बेखायनो जोंनो, ओ सोलोंथाइखौ नांगौ। सोलोंथाइखौ जोंनो साख्रि-बाख्रिनि थाखायल' नाङा। सोलोंथाइखौ जोङो गोबां बिथिंजों जों मोननो हायो। जेरै- जोङो फरायनानैबो जोङो लानो हायो ।आरो बिदिनो नोङो, ओ गोबां बिथिङावबो नोङो सोलोंनो हायो। जायफोरखौ जेनेबा, आखाइ हाबा आखाइ हाबाजोंबो जोङो सोलोंथाइखौ मोननो हायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोङो सोलोंथाइखौ जोङो, गोजौ फारसे जों लावगालांनांगौबा जोङो, जोङो जोंनि जिउआव जोङो फरायनांगोन । आरो जोङो गोजौ सोलोंथाइ लानांगोन आरो नोंथाङ।
औ नंगौ।
जेरै- गोजौ सोलोंथाइखौ बोरै लानो होननानै बुङोब्ला जोङो? नोंथाङा दिनै, ओ जेरै- फरायलांबाय थानांगोन जेरै- वान, टु, थ्रि बिदिनो क्लास एम इ, एल पि सेक्सन, एम इ सेक्सन, बिदिनो हाइ सेक्सन, थिग बिदिनो कलेज लेभेल बिदिनो आरो बुहुम फरायसालि लेभेलाव नोङो। फरायनांगोन आरो नों गोजौ सोलोंथाइ लानांगौबा बेफोर एकाडेमिक बेखौ लालांनोब्ला नोङो जिउआव मा-माबा मोनसे नङा, माबा जिउआव मावनो हागोन आरो। आरो सोलोंथाइखौ लानोबा नोङो, ओ आखाइ हाबा बिदिनो जोङो, नङा होमबा? जायखौ प्रेक्टिकेल खामानि बेखौ लानो बेफोरखौबो जोङो सोलोंनो हायो ।जुदि, नोंहा एकाडेमिक लाइननि जुदि नोङो फोरोंनो, माने सोलोंनो गोसो गैयाब्ला।
औ
अब्ला, नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो । नोंथांनि मोन्दांथियै सोलोंथाइया जोंनि थाखाय मानो गोनां।
नंगौ-नंगौ । जोंनो ओ सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जोंनि ओ, मानसे माने सुबुं, सुबुंफोरनो बा, ओ बे सुबुं जिउआव माने सोलोंथाइ लानाया जोबोद गोनां आरो। जों जुदि, सोलोंथाइ लायाब्ला बेबायदि बा, जों सोलोंनो नाजायाब्ला जोङो मा जागोन? जोङो जानानै थागोन जोंबो जों गावजों - गाव सिनायलायनाय नङा, जोङो बुजिलायनाय नङा, जों माखासे लोगो साननाय -हनायफोरखौ जों फोरमायलायनो रोंनाय नङा। बेनिखायनो, जोंनो ओ सोलोंथाइया गोनांथार, ओ थिग बिबायदिनो जोङो सोलोंथाइ गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो मोननो हायो एबा सोलोंनो जों हायो जेरै जों नोंथाङा बुंलांबाय माखासे सोलोंथाइ बा फरायसालियाव मोननाय सोलोंथाइ जायखौ एकाडेमिक बेबायदि जों सोलोंथाइखौ जों लानो नांगौ लोगोसे जोङो माखासे आरोबाव ओ न'खरावनो जों सोलोंनो लानो हानाय माखासे सोलोंथाइ फोर दङ जेरै- जोङो आखाइनि हाबा बा, न'नि मावनाय - दांनायनि फारसे हाबा बा, आ- आबाद मावनायनि ओ सोलोंथाइ -सोलोंथाइ लानाय, ओ लोगोसे जोङो माबा मोनसे हेबनाय बा, बानायनाय, दानायनि सोलोंथाइ लानाय बेफोरबो मोनफा - मोनफा जों सोलोंथाइ। ओ थिग बेबायदिनो जोङो बे ओ सोलोंथाइखौ जों जुदि मोजाङै लायोब्ला बा, सोलोंथाइ थायोब्ला सासे मानसिया, ओ जोबोद, ओ गोजौसिम थांनो हायो एबा जोङो, बुहुमाव, मुलुगाव लोगोसे नो जोङो ओ हादोरावनो माने मुलुगावनो जोङो सिनायथि जानो हानाय मोनसे ओ गोहोआ जोंनियाव फैयो। आरो गावनि जिउखौ खांनायावबो जोङो गोरलै जायो मानो होनोब्ला जोङो माबा मोनसे जोङो सोरखारि साख ख्रि बा गिदिर जोङो मासि मासिखौ जोङो आवग्लिनोब्ला जो आवग्लिनांगौब्ला जोङो सोलोंथाइया थाग्रोनांगोन जोंनाव जोंनो बै नांगौबायदि जोङो सोलोंथाइ थाबासो जोङो बैफोरबायदि ओ आनजादाव जोङो जो जु जुजिलायनानै बा ओ बादायलायनानै जोङो आनजादखौ होनानै पास जायोब्लासो जोङो बैफोर आ गिदिर मासिखौ आवग्रिनो हागोन अब्लानिया जोंनि हारिनि बा रायजोनि हादोरनि बेबायदिनो जोङो माने जौगानायखौ जों मोननो हायो आरो बेबायदि ओमफाय ओ
औ
जौगानो हायो बा ओ उदाङै जोङो जिउ खुंनायाव गोरलै जायो थिग बिबायदिनो आरो जोङो ओ बायदिसिना गेलेनाय बादायनायनि सोलोंथाइखौबो जोङो लानाया मोजां माने बेखौ गेलेनाया मोजां थिग बेबायदिनो जोङो गेलेयोब्ला माखासे जेरै ओ गेलेग्रा फोर दङ जेरै जोलोर जुलुर बुलुर बैफोरबायदि लोगोसे काबादि बा बोरलाथि गावनाय बैफोरबायदि ओ गेले ग्राफोरा बा गेलेग्रा खेलाफोरा माने जोबोद मुंदांखा ओ मुलुगावनो बेफोरखौ जों जुदि गेलेनानै जों गोजौसिम थांनो हायोब्ला जों गावखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे हारिनि रायजो जेनि ओ हादोरनि सिनायथिखौ जोङो होहोनो हायो बा बेफोर जोंनि हादोर हारि रायजोआ माने मुलाम्फा जायो
औ नोंगौ
औ बिनिखायनो जोङो बेफोरबायदि माखासे सोलोंथाइखौ खौबो जोंनो नांगौ बा लानांगौ माने सोलोंथाइ गैयाब्ला सासे जोङो ओ मेगन थानानैबो मेगन गैयै बायदि ओ होननानै जोङो बुंनानै लानांगोन आरो जोङो ओ मासे गांखं गैयै दाउबायायदि होननानै जोङो साननो हायो आरो जुदि सोलोंथाइ गैयाब्ला नों जेरावबो थांनो थाखाय गोब्राब जायो नोङो ओ थांनो हाया जों माब्लाबा समाव जोङो बबेबा सिनाय मोनै जायगायाव जोङो थांनोब्ला जोङो बेयावबो जोङो सोलोंथाइनि गोनां जायो मानोना जोङो बैफोर जायगानि मुं फोर खौ बा बेयाव होनाय आ दिथा होनाय माखासे साइन बर्ड फोरखौ जोङो नायनानै जोङो थांनो हायो एबा जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों गुगोल मेप ओ जों नायनानै जोङो बै जायगासि हिम सिनाय मोनै
औ नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो आ जोंनि बे सोलोंथाइ लानाया गावनि थाखायल' नङा नङा होमबा सोलोंथाइ लांनाया बेयो गावगाय बे माने न'खरनिबो ओ रायजोनिबो आरो नोङो बियो
गासैनिबो आरो मानोना सोलोंथाइखौ जों गोग्गो सोलोंथाइ मोनोब्ला नोङो इयुनावबो नों फोरोंनांगोन आरो गाव गायनो गथ' गथफोरखौबो नोङो सोलोंथाय होनांगोन नङा हबा नोङ गाव सोलोंथाइखौ नोङो गावजों लानायजों लोगोसेनो गुबुनखौबो नोङो सोलोंहोनो हानांगोन आरो जों उन्दै गथ' समावनो जोङो बिमा बिफाफोरा जोङो गुन गोनां मोजां गियानखौ होनांगोन नङा होमबा? जों गथ'फोराथ' उन्दै स समाव जों बिमाफोरनिफ्रायसो जोङो सोलोंग्रोयो नङा होमबा बिमाफोरानो बिफाफोरानो जोंनि गाहाय फोरोंगिरि नङा होमबा? दि दिथागिरि अब्ला जोङो उन्दै समावनो जोङो बिमा बिफाफोरा गावायनो गथ'फोरखौ ओ बोसोन होनानै मोजां ओ सोलोंथाइखौ लाहोनो थाखाय जोङो बिथोन होनांगौ आरो मानोना जोङो उन्दै समावनो नों गथ' गथाइखौ नों मोजां खालामनो हाब्लासो बेयो उनाव सासे मोजां मानसि बा जाफुंसार बा नोंनि न'खरनि फिसा महरै बियो खामानि मावलांनो हागोन आरो। बा सोलोंथाइ लालांनो हागोन आरो। बेखायनो जोंनि बिमा बिफा गारजेनफोरा गाव गायनो गथ'फोरखौ गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव अरायबो मदद होनांगोन। आरो जोंनो साफ्रोमनिबो जिउआव जोंनो गोग्गो सोलोंथाइखौ नांगौ। सोलोंथाइया ओ जामनाय बुस्थु नङा बेयो नों जेसेबांनो सोलोंगोन नों एसेबांनो नोङो रोंगोन। आरो जिउआव नोङो एसेबांनो नोङो सोलोंलांबाय थानो हागोन आरो। सोलोंथाइखौ सोलोंनाया जोंहा सिमा गैया आरो बेयो। मालाबाबो जोबनो थाङा आरो बियो। बोरायजासिमबो बियो फरायनोबो हागोन लिरनोबो हागोन बियो बे नोंनि गोसोनि लुबैनाय गोसोनि हास्थायनाय गुबुन देगआव दिनै जोङो सोलोंथाइजों जौगाबाय जेरै केरेला मिज'रामफोरा दिनै गुजिु गुजिगु जौखोन्दो जायखौ गुजिगु जौखोन्दो गुजिदाइन जौखोन्दो आवग्रिनो हाबाय थिग बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो जोङो जोंनि बे ओ बर'फोरा दिनै ओ द'जि बा बाजि जौखोन्दोल' जोंनि सोलोंथाइ हारा। अब्ला जोङो जोंनि सोलोंथाइ हारखौ जोङो जौगाहोनांगोन अब्लासो जोङो जोंनि ओनसोलावबो रोङि सुबुं खम जागोन आरो। अब्ला नोंथां जोङो समाबो जाबायमोन जोंनि सावरायनांगौखौ बेखौनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
जागोन नोंथां औ दे होमबा। गोजोननाय थाबाय नोंथांसिमबो।